हेलौ हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
माबा रावा फिसाबो
राववा फिसा जादोंना?
औ।
हा?
नेटवर्कसो मोजां मोनाखै नामा?
अ इसे खोनादों मा हेदफन सोदो नामा? हेदफन सोनाय बायदि खोनादों।
औ हेड फन लादोंमोन र'।
ओ हेड फोनखौ बख'।
दाबो फिसा खोनादों?
हा?
दाबो माथो आ फिसााखोन नामा?
औ दा मोजां खोनाबाय।
औ दालाय?
औ खोनाबाय दे।
खोनादों?
औ खोनादों दे।
हेल'।
औ खोनादों खोनादों।
हेल'।
खोनायाखै?
हेल'।
औ खोनादों।
हेल'।
खोनादों खोनादों। औ खोनादों। खोनागासिनो। खोनाया
हेल'।
ओं आं खोनादों।
हेल'।
खोनागासिनो आङो।
हेल'।
खोनादों थ' आं। खोनादों खोनादों।
हेल'।
खोनाखै नोङो? हेल'।
औ दासो खोनादों।
औ
दासो खोनादों दास खोनादों?
औ माथो होगासिनो आङो।
औ आंबो होगासिनो दङ दासो खोनादों।
उम।
औ दायो जोंङो मानि सायाव सावरायनो होनदों?
उम बेरायनायनि दि सायाव रायलायसै दिनै।
औ जों दावबायनाय सावरायसै न'?
ओं ओं।
अ
हा?
औ मोजां मोनथ' आरो। गोजान जायगायावथ' थांनो मोना जोंङो खाथियावनो बेरायो आरो।
खाथिफोरावनो थांनांगोन नङा होमब्ला?
ओं गोजानावथ' थांनो हाया नालाय जोंहा।
औ। दावबायोब्ला जोंहा गोबां फैसानिबो खरसा जायो न'?
उम खत उम।
आरो समबो समबो समनिबो गोनांथि जायो।
औ समबो दिहुननो हानांगोन। नों आखायाव फैसा थाखाफोर थानांगोन।
औ। ओरैनो बहा बहा बेरायहैखौ?
बेरायनायाथ' ओरैनो खाथियावनो बेरायदों माने ओरैनो आसामावनो आरोना ओमफ्राय बाहेरावथ' बेरायहैनाय जायाखै। बेफोरबायदिनो गुवाहाटिफोरावनो बेरायदों आरो।
औ। गुवाहाटि फोरावबो जायगा नायनो गोनां दंङ दे मोजां मोजां न?
उम दंङ थ' आरो। नायजोबनोनो हायाखै आरो। ओरैथ' जोंङो जास्त थांबाथाय कामाख्या लसो हाबायनाय जायो ओमफ्राय बेलेग आवथ' बेरायनायानो जाया। जायगाफोरखौबो मिथि मि ना मिथिजोबा नालाय आन्दायजानो गिया आरो।
औ आन्दाय जानो गिनांगौथ'
उम
लामाफोरानो जेथिं मेथिं ओंखारहैयोना हमना मोनलायलाया
उम माबेजों माबेजों ओंखारबोयो फातताखौनो मोना।
उम आंबो बिदिनो एसे फिसा समाव गुवाहाटियाव हारसिं थांदोंमोन। खनसे आन्दायहैदों। जोङो।
अ। आनदायो आंबो थांबाय थाबाबो माने ओंखारनाय जायगाखौनो आरो सोलायबाय थायोना जायगाफ्रा गोदोनि बायदि नंला। सोलायजोबबाय होनजायो लामाफोरखौबो गोदान गोदान बानायजोब्बाय। बेलेग बेलेग बानायजोबबाय नालाय आन्दायहैैनो नागिर बे सिगांनि बायदि नङाना बुहुत सोलायबाय थायो।
बे गुगुल मेपफोराबो मालाबा थगायोसो।
औ थगायथ' आरो।
सोरबा खाथिखौनो मुथिबा मिथिबाइ गिदिंना थांनाय दिन्थियो।
ओं। बोसोरावनो बोसोर सोलायथारोना।
औ सोलायो।
उम।
दाथ'आ दारा सोलाय जोबबायसो।
औ दाथ' आरो गोबावबो जाबाय आंथ' आनन्दायहैसिगोनसो।
औ औ। कामाख्या मणडिराव थांनो मोनबाय ना होमबा?
औ थांनो मोनबाय आङो खेबनैयानो जाबाय।
अ। मोजां नाङोना जायगाखौ?
उम मोजां नाङोथ' आरो
उम देग्लाय थाङा होमबा मेलायाव?
हा?
थाङा नामा देग्लाय मेलायाव थाङा?
मेलायाव थांथ'ला र'। जाहैनाय नङा माथो।
औ। सफैबायानो न'? आमबुबासि मेलाया।
उम।
माब्ला जागोन मिथिगौ ना थारिखखौ
थारिखखौथ' मिथिया जा दा माबा जाबाय नामा जेठ मासआ जोब्बायानो खोमादां
औ आं बारा मोनथियादे
आसारबासनि नय थारिखाव फनो थांदो बे फोरबोआ ओम आसार मासा नय थारिख हाबनाय हाबथाय बेखौ मानियो खोमा
उम
जोंनि
गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसि फैयो ना
औ फैयोदा बिराद गोजान गोजाननिफ्राय हर थाफैलायनाय मानसिफोर दं जोंथ' दाबो थांफेरबाबो माने सिङावहाय हाबनोनो मोनाखै मन्दिर सिंङाव ओरैनो सायावल' नायनाय
आंबोथ' खनसेल'सो थांनो मोनबाय आंबो बेयाव
अ
आरो थांफिगोन सानद र' मालाबा थांनांसिगोन
ओरैनोथ' नोंङो बहा बहा बेरायखो
आंबो बिदिनो बांद्राय बेरायनाय जायाखै बे तेजपुराव थांबाय खनसे
ओ
ओमफ्राय बेतिं इथिं एसे गुवाहाटिथिं ओरै थांनानै खोलाहाथिं मोनसे पिकनिक स्पट बे रानि खामार नामाङो बेयाव थांबाय
औ औ
बिदिनो मानासफोराव थांबाय भुटान फोराव थांबाय भुटान गेट आरो बि बिदिनो बगामाथि भैरबखुन्द औ एसे बेरायबाय आरो दंबावो मेरला गिदिंनो आसामावनो गिदिंहरनो नायाखै
औ आसामनि बाहेरफ्राव बेरायनायनि प्लेनिं गैया नामा?
प्लेनिंआ दं। नेपाल थांगोन दार्जिलिं थांगोन।
बा बेरायबाय आंबो तेजपुराबो बेरायबाय जाय अगनिगर फारक फोरखौनाय बायानो होनजायो। ओमफाय थिं थांनो मोनाखै आरो माने फालुफुंफोरथिं थांबाय होनोमबाबो बिथोराव हाबनो मोनाखै स्टेसनफ्रावनो बेरायलाबायनानै फैदों।
ए औ बेरायनांगौ सम मोनोब्ला।
हा
सम मोनोबा रायनांगौ होनदों।
ओं बेरायनांगौथ आरो
होम
बेरायनो हायाना जोंना फैसा थाखाबो गैया आरो बेरायनायाव गोबां माबा जायोना गाननाय जोमनाय द्रेसफोरनि फ्राय नांगौ जाहैयो जानाय लोंनायनि खरस माने एसे फैसाजों बेरायनोनो हाया। एखायनो गोसो जाबाबो बेरायहैया आरो जों बे
बेरायनो होनबाथ थाव नोङो नैजिबा थामजि रोजासो नांथारगोन।
उम एफोर फैसाया माला माला जोबो फात
औ फैसाफोरानो थायाना मानसिनियाव। नङा होनबा।
औ जेबो माबा गैयाना मानलि हाफ फैसा
थेवब्लाबो माखासे खस्थनि गेजेरजोंबो। बेरायनांगोना
ओं मालाबा समावहाय दिहुननानै बेरायनो हायो आरो
औ
आरो समफोरबो समफोरबो मोनबांनो नागिरलाना दा हा
अरुणाचल आ खाथि जायो
खोनायाखै
बे ओं खोनादों खोनादों बे सिजौ साहा होननाय जाय मिथिना सिजौसा होननायखौ
अ मोनथियादे आङो
खोना फेरा खोनाफेराखै सन
औ नुयोथ' फैसोयो मानसिफ्रा बेरायनो फैयो बेयावाबो बिराद गोजान गोजाननि फैयो
औ
जेब्ला बो सोर गोदान हाब बो गामिनि ओं ओं
मा मा खैनिङाव दोङो बियो
सिजौवसा होनदों
अ बे
बे जोंनि खाथियावनो जायो माने
अ
औ बे बिसनाथ सारिआलि दङ ओमफायो अरुनाचल गोग्लैयो बियो माने
औ औ औ अब्ला नोंथां जोंनिया सावरायखौ बे खिनिङावनो दोनथ'नोसै नामा जोङो सावरायखौ दोन्थ'नोसै नामा बेखिङावनो न दोन‌
ओं ओं दे
दे
औ